हेल'
औ नोंथां
औ आवाजा किलियारना नोंथां दे होनबा गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांखौ दे
औ खुलुमबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांखौ आंनाव हरनायनायनि
दा जोङो दा माखासे बेनि सायाव फंनैसो नोंथांजों आंजों माखासे खोथा बाथ्रा सेयार खालामलायनि फोरमायनायनि नङा होमबा
औ जागोन नोंथां दे
दा नोंथांनाव आं जोङो दिनै गिबियावनो जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि सायाव एसे सावरायनि नङा होमबा
औ नोंथां
दिनै जेनेबा आं नोंथांनाव माखासे फंनैसो खोथाखौ सोंनि नोंथाङा नोंथांनि जिखिनि मोनसे मिथिनाय बे मिथिनायखौ माखासे सानैनि गेजेरावनो फोरमायलायगोन आरो
उम उम नंगौ नोंथां
नोंथां होनबालाय रेडि आं सोंनोसै
ओं जागोन दे नोंथां
जोंनि ओ बर' हारिनि हारिमुवा माबायदियै जेनेबा गो दोनिफ्राय दासिमाव माबायदि जेनेबा माखासे जौगानाय लेभेलाव फैदों आरो जोंनि जिथुनाखि हारिमु हारिमु होननानै बुङोब्ला जे जोंनि मोनसे सिनायथिनाय जे मोनसे जोंनि हारिमुनि बागै। फंनैसो बाथ्रा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जागोन नोंथां। सावरायलायनोसै सानैजों होनबाना आं हानाय मानि नोंनो खोन्थानो नाजागोन। आतसा जों जोनोम जानायनिफ्राय लानानै ओ थैजासिमहालागै जि। जोड़ो जोंनि राव बिमा राव जों जों मादार तां लेंगुवेज बुङो गिबियावनो। बेनो जोंनि गुबै सिनायथि बर' राव बुङोब्ला जों जोनोमनिफ्राय जाय रावखौ रायलायो बेनो गावनि हारिनि मोनसे सिनायथि गिबिग्रो सिनायथि।
औ औ।
बिनि बुं बिनि उनाव जोङो जोंनि। गाननाय जोमनाय जोंनि जानाय लोंनाय। जोंनि सामफ्रोमबोनि सोलिनायाव आरो जोंनि माखासे फोरबोफोर जेरैबायदि बैसागु मेला आरो जोंनि माखासे खेलाफोर नोजोर बोनानै जोङो जोंनि बर' हारि। सिनायथिखौ जों दासिमबो फोथांनानै लाखिनानै दङ। आरो इयुनावबो फोथांनानै लाखिबाय थानो हागोन आरोबाव। गोबां मोजांसिनखौ आरोबाव नुलांनो मोनगोन दा जोङो। जोंनि गाननाय जोमनाय बुङोब्ला जोङो जोंनि दखना। गामसा आर'नाइ गिबियावनो जोंनि आर'नाइ बुङोब्लाथाय दख'ना बुङोब्ला गामसा बुङोब्लानो जोंखौ बर' हारि होननानै गुबुन हारिया जोंखौ सिनायनो हायो। बर' हारिनि ड्रेस होनानै नंगौना नोंथां जेरैबायदि आसामाव आसामा आसामाव गोबां आरोबाव माखासे हारिफोर दङ जायखौ जोङो ट्राइबेल बुङो ट्राइबेल बाबो बेयाव माखासे जाथि जनजाति फोर थायो जेरैबायदि असमिया थायो राभा। थायो मिसिं जाथि दं थिग बेफोरबायदि बिदिनो बिसोरहाबो गावबाव गाव गागाव गावसोरनि हारिनि मोनफा मोनफा द्रेस थायो जायजों जोङो। गावब गाव हारिखौ सिनायनो हायो। हायो आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारियावबो जोंनियाव। गुबैयै बर' हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय। जोंनियाव दख'ना गामसा जोंनि जिथुनिखि राव। बेजों जोङो आर'नाइ बेजों जोङो जोंनि हारिमुनि हारिमुखौ सिनायथि होनो हायो आरोोना नोंथां खिन्थु दानि जिथुनाखि नोंथां। बिथाङा बुंबाय जोंनि। बर' राव बर' हारिमुवा आथिखालाव माबायदि। डेभलप जागासिनो दङ। माबायदि जौगागासिनो दङ जे आगोलनिख्रुइ जोंनि आजै आजौनि समनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां सोलायनायखौ नुबोनो मोनबाय जों दानि मुगायाव जोङो नुनो मोनदों जोंनि जिथु लाइमोनफोर आथिखालनि जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोर फरायसा फरायसालि फरायसुलिफोर दङ बिथांमोना फरायनायनिफ्राय लानानै खेला धुला जिथुनिखि मोसानाय रंजानाय माखासे खेलाफोर गेलेनाय आथिखालाव जों बिथांमोनखो जोबोद मोजां नुनो मोनदों जौगासारनाय नुनो मोनदों फरायनायनि बेलायावनो बुं बिथांमोना जोबोद मोजांनिफ्राय मोजाङै दावगालांगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां? माखासे खेलाफोरखौनो बुं मेथाइ खननाय मेथाइ खननायनि जुदि पार्टिसिपेट खालामबाथाय बिसोरो मोजाङै मोजां माबा जानानै फैनो हायो देरहासार जानानै फैनो हायो। मोसानायनि बेलायावबो मोसानायनि बेलायावबो जोङो देरहासार जानानै फैनो हायो थिग बेबायदिनो माने मा बर' हारिखौ दायो हादोर नाङैनो मिथिनो हमबाय आरो ना मिथिनो हमबाय माने मिथिबाय आरो हादोर नाङैनो गासैबो सिनायफ्रामजोब्बाय जोंनि बर' हारिया दा गासिबजोंबो सिनायजानाय जाबाय मानो होनबा जोंनियाव जोंनि राव दङ जोंनि गावनि हारि नि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय जोंनि थानाय गसिबो जोंनि मोनसे बर' हारिनि मोनसे सिनायथि आरो बेनि लोगोसे आं बेखौ बुंनो सानो आरो नोंथां जोंनि जिथुनाखि दा आथिखालनि गथ'फोर बा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर फरायसा फरायसुलि फंबाय बिनानावमोन दङना बिथांमोननि बागै आं एसे खोथा साननानै बुंनो सानदों आरो दा औ जिहेथु जों लाइमोनफोरा जुदि आरोबाव मोजांसिन थांनो जेनेबा आथिखालाव जौगासार जानो नाजानोब्ला जोंनियाव गुबैयै जोंनियाव मइेनलि जोंनि डिसिप्लिन थानांगोन आरोना
औ औ
ओरैनो थाखाय जों जुदि डिसिप्लिनाव थायोबा जों जुदि मोजाङै सोलिनो हायोबा जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखो बा सोरबा रोंनायखौ सोरबा रोङिखौ जों जुदि मोजाङै थुलुंगा होनो हायोबा बिथांमोनहा आरोबाव गोजौआव उथ्रिसार जानो हाबावगोन आरोबाव मोजांनिख्रुइ मोजांसिनाव बिसोरो देरहासार जानो हाबावगोन। बेबायदि जुदि देरहासा थायोब्ला आरोबाव इयुनाव जोङो आरो जोंनि हारिखौ आरोबाव गोजौसिनाव गासिबनोबो सिनायथि होनो हागोन। होननानै आं सानो आरो आचसा नोंथाङा माबाफोर जोंनि हारिनि बागै जितु उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव फरायसा फरायसुलिफोर दङ बिथांमोना माबायदि सोलायनांगौ माबायदि जौगानायाव माबायदि जों बिथांमोनखौ थुलुंगा होयोब्ला नाथाय बिथांमोना आरोबाव जौगासारनो हागोन बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां आं जिखिनि आंनि मोनसे मिथिनाय आरो बुजिनाय आरो आंनि रोंथि रोंगौथि दं आं बेखिनिखौ नोंथांनि सेयार खालामनाय माखासेखौ सावरायनो हागोन आरो दा नोंथां नोंथाङा थारैनो नोंथाङा जि मोनसे ओ सोंथिखौ खालामदों बिनि फिननायखौ आं होनो नाजागोन आरो आंनि जि खिनि मोनसे रोंगौथि दङ बेनि गेजेरजों दायो नोंथां जोंनि माखासे उन्दै उन्दै जिथुुनखि जोंनि फंबाय बिनानावमोन बे बिथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव जुदि जोङो गोजौ लेभेलाव लांनोब्ला दिनैनि समाव जोंनि न'खर गारजेननिफ्राय लानानै जोंनि गामि साफ्रोमबो जोङो नो जोर होनांगोन नङा होमबा? बै सासे गथ'आ बा सासे फरायसाया बिनि माखासे रोंगौथि आरो बिनि माखासे सोलोंथाइया माबायदि ओ लामाजों आगान सुरलांगासिनो दङ ना बिनि सोलोंथाइ लानायनि लेभेलाव खौ माखासे रांखावरि लेभेलाव माखासे जेंना नुजादों नामा दा बिनि माखासे फरायनाय लेभेल लेबेलाव माखासे देहायारि माखासे उसुबिदा जादों नामा दा बिनि फरायनाय लेभेलाव माखासे ओ बिनि सोलोंनायनि फारसे जेनेबा हमना ला मोनसे गाज्रि थासारि नुजादों दों नामा बै गथ'खौ जुदि जोङो ओ न'खरनि मानसिफोर बा गामिनि मानसिफ्रा साफ्रोमबो जुदि जोङो माखासे आबोद लानानै बा आबदाल लानानै जे गथ'खौ जोङो स्कुलाव थांनायनिफ्राय फैनायनिफ्राय मोनसे मोजां थासारियाव जुदि जोङो बे गथ' गथ'खौ दोनबाय थायो गथ'आ निस्सय गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालिसिम माखासे मोजां मोनसे गोग्गो सोलोंथाइखौ मोनफुंलांनो हागोन आं बेखौ आसा खालामो आरो दा दिनैनि समाव ओ जोंहा नैबे दा ओ सामार भेकेसन जिथुनाखि जोंनि गोलोम बोथोरनि जिथुनाखि जोंनि स्कुल मोनसे बन्द' होनाय टाइम नङा होमबा दा बे बन्द' होनाय टाइमा जोंहा नै दाखालि से थारिक जुलाइनिफ्राय जोंहा जागायबाय दा बेयावहाय जोङो जोंनि माखासे फरायसाला फरायसुलिफोरखौ जों खोब नोजोर होनांगोन जे बे बन्द' थानाय टाइमाव बे गथ'आ माखासे ओ गाज्रि लोगोफोरजों बेरायनानै माखासे गाज्रि आखु आखुथाय दिन्थिदोंमोन नामा बे गथ'आ गाज्रि लोगोफोर जों ला ओ लोगो जानानै माखासे गावनि जिथुनाखि मोनसे गाज्रि आखु ओ बै लोगोफोरनि जि गाज्रि आखुथायाइफोरजों बिनि आखुथाय मिलायबाय नामा जों बेखौबो खोब नोजोर होनांगोन जे गरम बन्द' होननानै जोङो बे गथ'खौ जेनेबा जोङो न'आव बा ओरैनो दोननो मोननाय नङा जोंहा दिनै गरम बन्द'नि हिसाबैबो जोङो गोबां माखासे टिउसनफोर लानानै जेबो गथ'नि माखासे बेखार सम खौ जोङो बोरै जोङो बेफोरखौ फिलाप खालामनो हागोन नङा होमबा बे गथ'नि माखासे बेखार टाइमखौ जोङो बोरो बारहो हरनो हागोन बे गथ'खौ जोङो सोलोंथाइ फारसे माबोरै जोङो गियान ओ गोसो बोहोनो हागोन दा बे लेभेलाव नायोबा जोंनि माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो गोबां माखासे फरायनाय लेभेलाव बा सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो मुखुब खालामनानै जोङो दोननो हायो नङा होमबा दा जेरै जोंहा ओ दा गरम बोथोरनि जिथुनाखि बे जोंनि से दाननि जोंनि मोनसे बन्द' मोननाय बे लेभेलाव जोंनि गथ'फ्रा गोबां माखासे ओ गुबुन गुबुन ओ लोगोफोरजों लोगो मोनो स्कुलाव बन्द' मोनो हिसाबै गोबां जा गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायहैनो लुगैयो दा जोङो बैफोर लेभेलखौ बैफोर माखासे थासारिखौबो गथ'फोरनो खाबु होआलाबासिनो जोङो माखासे सोलोंथाइ लेभेलाव जुदि बे गथ'फोरखौ बांसिन ओ जुदि दोननो हायोबा बे गथ'नि माखासे साननाय हनाय निसय बियो सोलोंथाय फारसे आरो बांसिन दिन धियाना थागोन आरो बेनिखायनो जों बे सासे ओ जोंनि माखासे आरो फंबाय बिनानावमोनखौ जुदि जोङो बै बेफोरबायदि माखासे उन्दैनिफ्रायनो जिथुनाखि जोंनि बिनि आखुफोरखौ मोजां मोनसे फारसे जों दानानै होनो हायोबा नोंसोर बे गथ'आ इयुनावबो माने ओ मोनसे गोग्गो सोलोंथाइखौ लानानै गावनि जि मोनसे ओ जिउनि राहा लामा बेखौ बे गथ'आ इयुनावबो लांनो हागोन। बेफोरबायदिनो जोंनि साफ्रोमबो ओ बिमा बिफाफोरा बा गामिनि साफ्रोमबो ओ माखासे दिथागिरि बिथांमोना जुदि बैफोरबायदि माखासे सुबिदाखौ उन्दैनिफ्रायनो लानानै जुदि जोङो बे गथ'नि जि मोनसे आखुथाय बेखौ जुदि जोङो गोग्गोयै दाफुंनानै होनो हायोब्ला निसयबो गथ'आ गिदिर मोनसे सोलोंथाइ लानायावबो गोबां ओ मोजां लामाजों आग बारायलांगोन आं बेखौ सानो आरो बिनि गेजेरावनो जोंनि माखा जे फैबाय थानाय जोंनि बर' समाजनि जि जोंनि उन्दै उन्दै फरायफुनाय फंबाय बिनानाव मोना बो मोजां मोनसे गोग्गो सोलोंथाइखौ लाबोनो हागोन आं बेखौ आसा खालामो आरो।
औ
दा आंनिफ्राय नोंथांनि खिननाव फोरमायनाया बेखिनियानोसै आरो। बा नोंथांजों रायजलायनाखौ गोजोननाय मोनदों। माखासे सम फोरा मिलायबावोब्ला आरो माखासे बायदि बायदि बिथिंनि सायाव सावरायबावगोन आरो नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथां दे होमबा दोनथ'लायनोसैना नोंथां औ।